औ ओ खोनादों ना औ खोनादों नोंथां औ।
ओ अब्ला नोंथाङा ओ फ्रि दा फ्रि नामा दायो?
औ नोंथां औ फ्रियैनो दं आंबो।
औ। अब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला जोङो दिनै मोनसे ओ माने मोनसे तपिकनि सायाव सावरायनो सानदों ओ औ आयदानि सायाव आबादनि सायाव एसे सावरायनस
औ सावरायजागोन नोंथां।
माने बे आयदानियाव जोङो सावरायगोन जे नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा ओ बा माबोरै माइखौ गायो। ओमफ्राय मा मा रोखोमनि माइ गायनाय नुनो मोनो ओमफ्राय ओ माइ नङा माइ नङा माने आबाद आरो ना। आबाद होनबाथ' माइआनो जाहैयो गुदियानो औ औ। माने बिदिनो आरोना मा मा आबाद मावनाय जायो ओमफ्राय दैज्लाङाव मा मा मावो बा मेसेङाव मा मा मावो ओमफ्राय ओ गुदि जिउ खुंनाय ओ ओ आबादफोरा मा मा बेफोरखौनो सावरायनोसै आरो ना।
औ नोंथां नोंगौ।
औ अब्ला नों थांनियाव आं सोंथि सोंसै जे ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दैज्लाङाव मा मा आबादफोरखौ मावनाय जायो नों थाङा एसे बुंनो हागोन नामा ओमफ्राय ओ औ औ। दे बुंलाय।
औ ओ जोंनि ओनसोलावथ' दायो दैज्लां बोथोराव जोङो बांसिन बावैनो आ ओ माइनि आबादखौ मावनाय नुयो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
औ जोंनो माइनि आबादखौ मावनो थाखाय जोंनो माइग्लि नांग्रोगौ जायो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ नोंगौ।
औ माइग्लिखौ जोङो ओ बाजारनिफ्रायबो लाबोनाय जायो आरो न'आवबो ओ दोनखानाय जायो जोङो। ओ से बोसोर से बोसोर आगोल जों गायखांनानै मोननाय बे माइग्लिखौ दोननाय जायो आरोना बा ख्रियाव एबा दुलियाव सोनानै जों दोननाय जायो।
औ नोंगौ नों
औ आरो जोङो बेखौ जोङो नांगौ बिबांनि जोङो फाथोनि थयलायाव सोनानै लानाय जायो आरो उम आरो बेखौ जों गोरा खाथिनानै लानाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ। आरो जोङो बेखौ ओ दैयाव सोमनाय जायो जोङो बेखौ साननै बा ओ सानसे सानसे हरसे बिदि दोननानै जोङो ओ बिनि बेखौ दैखांनाय जायो आरोना बोरियाव आरो औ बै बोरियाव दैखाङोबा जोङो बेखौ दैखौ एसे सरदग्रोनानै बर माने गिलिर जायो नालाय दैखौ दैनिफाय सोमना बोखांनाय लोगो लोगोनो माइ बस्थाया जोबोर गिलिर जा दैखांनो हाया आरोना आं बेखौ फुख्रिफोरावसो दैखां ओ सोमनाय जायो नालाय हेल' नोंथां हेल' हेल' खोनादोंना नोंथां? हेल'
हेल' हेल' खोनायाखै